खोन औ औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आं इदिनो जिरायनानै दं जो नोंथाङालाय?
औ नै आंबो बेलासिनि ओरैनो जिरायनानै दङ। आंबो दा नोंथांनाव ओ कल हरनायनि जा जाहोनानो जाहैबाय दा आङो नोंथांजों
औ
नोंथांजों ओ बर'नि ओ जे ओंख्रिफोरखौ राय्लायनो ह हरनाय जाद दों आरो एसे मा मा ओंख्रिफोरा जोंनि ओ जोंनि बर'नि बे खौ एसे
औ औ
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
एसे फोरमायना होनोसै जोंनि बरनि ओंख्रि बुंनो थाङोब्लाथ सेथियावनो जों अनला दाउ बा सबाय साम नाफाम नारजि अमा बेफोरखौ मोनथियो आरो‌। गोबां। मैं मैथा ना बेफोरबो
औ।
उम जों आं दा संदफोरमायना होनोसै नाफामखौ माबायदि बानायो-
औ।
सायाव
औ
गासैबो गुबुन गुबुन आयदाजों बानाय जानो हागौ नाथाय दा आं आं मोनथिनायखौ आं बुंनानै होनसै
औ
औ जों नाफामखौथ नआवनो बानायनाय थाङो बा ना ना बोथिया ना सें बेफोरबायदिखौ। ओं नाखौ एसे फोरानदबनानै जोङो बेखौ दिंखि बा उलार बायदियाव देनाय जायो आरो। थास' बिसं बा बेखौ थास बिथ थरि बेफोरखौ। होन बेखौ होनानै देनाय जायो आरो
अम
आरो बेखौ देनानै जोंङो औवा हासुं बा भैयाम बायदियाव जों बाराहा बेबायदि गो रायै सोनानै दोननाय जायो बा औवा ह सुङाव सोब्लाथाय जों थालिर बिलाय बेफोरखौ मुथेनानै दोननाय जायो आरो। ओ जाहाथे बार हाबा गाज्रि जाया
औ
औ जोङो बेखौ बायदि रोखोमै जानो हायो। जेरै नार नारजिजोंबो जानो हायो
औ।
ओरैनो गोजा ओम दैजों बा बाथोन बायदि बानायनानैबो जों जानो हायो। मैथाजोंबो जानो हायो बियो गोसो बायदि जानाय जायो आरो
दा नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ ओ अनला ओंख्रियाव जिथु बे खारै होयो ना
औ औ
बे खारैखौ नोंथाङा मारै बानायो जेनेबा मा माजों बानायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
औ बे खारैखोथ जोङो आं नुनाय बायदिब्ला जों खारैखौ खौ थालिर फस्ला जिरनाय बा थालिरनि मादा बेफोरखौ जोङो ओ दाननानै मोजाङै फिसा फिसा हानानै फोराननाय जाग्रोयो आरो गिबियावनो थालिर फस्लाफोरखौ
औ।
औ बेखौ आङो ओ गोबां नुनो थाङो होमबाथाय गोजां बोथोराव बेखौ बानायनायखौ नुयो। मानो होनोब्ला गोजां बोथोर बोथोराव अखाया खम हायो नालाय
औ
खौ बेफोरखौ बाहेराव सानदुं नांनाय जायगायाव मोजाङै फोरानना दोननांगौ नालाय।
औ
बेनिखायनो ओमफ्राय बेयो जेब्ला रानगोन बेखौ जोङो सावनाय जायो आरो ना
उम
बेफोरखौ फोराननाय जि जाखिनि फोरानो दाननानै बेफोरखौ रानबाथाय सावनानै बिनि हांगारखौ जोङो मोजाङै सालिनाय जायो आरो जाहाथे गुन्दै मोजाङै गुन्दै जानायखिनिखौ जोङो लाखियो
औ
औ बेखौनो लाखिनानै जों मोजाङै थिनानै बोसोर बोसोर जाजासिमबो मोजाङै दोननो हायो। गुन्दैखौ आरो बेखौनो जोङो ओ बा नालेंखलनि बे खरखा बा बिदिनो म जाजे बालथिंफोर बा जायखि जाया बजिनिस। गब्लंआव गब्लं खालामनानै बे। गुन्दैखौ होनानै जों सरनाय जायो आरो ना। दै होनानै बे सरबाथाय जा खिनि बेनिफ्राय गोजा गाबनि ओ बे खारैया जिहेथु गबोैयो बे बे खौनो जोङो। मोजाङै बथल' आरिफोराव सोनानै दोननानै बाहायबाय थानो हायो आरो
औ
अ
दा नोंथाङाथ ओ थालिरनि थालिरजों खा थालिरनि बिगुरजों इदि खारै बानायजायो होननानै खोन्थाबायना आंनो दा बिनि अनगा थालिरनि अनगा माबाफोर ओ बुस्थुफोरजों आरोबाव बानायजाबावो नामा खारैया
खारैखौथ आरो आं मोनथिनाय बायदिब्लाथ आङो नुनाय नुबाय थानाय आं थालिरनि बा आथिया थालिर बेफोरबायदिनि थालिरजों बानायनायखौल आं नुनो मोनदों आरो
औ औ। दा जोंनि जायगायाव दा नोंथाङा। ओ मिन जोंनि जायगायाव थालिरजों बानायनायखौ बुहुद खम नुनो मोनो आरो।
औ औ
गायाव ओ बांसिनानो ओ बेस सर बेसरनि बे ओ खुखांनानै माबा थायोना
औ
ओ मा होनो बिफां औ स औ औ बेखौ। बेखौ सावनानै होनानै जोंनिया बेजों बानायो आरो। ओ नालिखर नालि कट बिगुरा।
औ औ
औ बेखौ जोंनिया बेखौ जोंनियाबो बिदिनो नालेंखल बिगुरखौ ओ बोखारनानै एबा सानदुंआव होना होनानै एसे फोरान औ फोराननानै सावनानै ओ बिदिनो सालिनानै गथा ग था खालामबोनानै उनाव ओ नांगौ जायोबा खारैखौ माबानानै सरनानै दोनो आरो जोंनियाबो। बिदिनो एखेयानो खिन्थु थाल बे बेस हरनि मा लाजों आरो थालिर नि औ थालिरनि ओ नालेंखर बिगुर उम उम बेजों बानायनाय जायो बे‌ थालिरनि खौ बहुतआनो खम बानायो जोंनियाव
आंङो मिथियामोन दा नोंथांनिफ्रायसो मिथिबाय बे था नारेंखलनि बिगुर बा बेसरनि बे सख्ला बेफोरजों गोरान राननायफोरजोंबो बानायो होननानै
औ।
जोंनि बे ओनसोलथिं थ‌ आंङो थालिर बिफांखौलसो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय लोगोसे जां नुबाय थायो
औ औ दा नों नोंथांङा आं नोंथांनाव ओ‌ बर'नि ओंख्रिफोर सोंदोंमोन ना
औ औ
दा नारजि ओंख्रिखौ मानसिफोरा मा मा जों जायो नोंथांङा एसे खोन्थानो हागोन गोन नामा?
नारजिखौथ जोंङो नार्जि बुंनो थांङोबाथ जों नारजिखौ ओ फाथोनिफ्रायसो फोराननानै बिलाइखौ फोरानना दोननानै बेयो नारजि जायो औ बे जों नारजिखौ जों संनो थाखायथ आरो खारैखौथ नांथाथारगोन रुइहोनो थाखाय औ जों खारै बा बाहायनानै खारै होनानै जोंङो नारजिखौ रुइहोग्रोनानै लायो। बेनिफ्राय जों नारजि थ' ओरैनो गोजाबो जायो खायफाया
औ
औ बेखौ आरो अमाजों जायो
औ
आरो आं मोनथिनाय बायदिथ आंङो खालि नारजिखौ अमाजोंलसो जााफेरदों नोंथांङा आरो मा माजों जाखो हिदों नारजिखौ
ओ आंनि मिथिनाय बायदिब्लाबो नारजिखौ अमाजोंल' जाफेरनाय
औ औ आं सानो जे औ, आं सानो जे बे नारजिया गो खानालाय जोङो अमानि मेजेम तेमा नारजियाव होबाथाय जों नारजिखौ बांद्राय गोखाबो मोना बा अमानि मेजेमखौबो जोङो आ आंगायनाय मोना। बिनि खायनो बेजों बांसिन जानाय जायो आरो ।
औ ओरैनोथ नारजि- खौ ओरैनो जानाय खोनाफेराखै आरो आङो जोंनि जायगायाव नुफेराखैबो आरो ।
औ ओरैनो माने बांसिन माने बाथोन बायदि औ बाथोन बायदि गोरान रानथेब संनानै जायो आरो खायफा खायफाया माब्लाबा समाव संब्रबनानै
औ
ओम
दा नोंथाङा अनला ओंख्रिखौलाय मारै माजों माजों जाफेरखो? अनलाजोंथ अनलाजोंथ गोबां रोख खोमनिस संनो हायोद दाउ अमा गासिबो ओमफ्राय दा नोंथाङा मा? मा मा मिथियो खोन्था
अनलाखौ संनो थाखायथ' आरो जोंनाव अन गुन्दैखौ नांखाथारगौ।
औ
औ बेखौनो जोङो माइरंखौ सुनानै दोननानै माइरंखौ माइरंखौ जोङो देनाय जायो बा दिंखि उलार आरो दानि आथिखालनि मुगायावथ' जों मेसिनबो ओंखारबाय न' न' माइरं गुन्दै बानायनो हाग ब्रा बा मस्ला आरि गुन्द्रि बानायनो हाग्रा बेफोराव जों उननानै लाग गोरनाय जायो आरो बेयाव गोस बेबायदिनो जोङो ओ सामब्राम गुफुर जाब्रां गोसोबायदि जों होनानै लानो संनो हायो आरो खायसे खायसेया अनलाखौ औवा मेवाइजों बा मुला बिलाइ लाइ आरि ओ सेवालि बि बायदि बायदि रोखोमै होदलानानै जानो हायो। दा अनलाजों जों दाउबो जायो
औ।
बेफोरबायदिनो आरो अनला नोंथाङा आरो अनलाखौ माजों जाफेरखो?
दा नोंथाङानो बुंजोब खाबाय जे माजों माजों जायो जोंनाबो बेजों बेजोंनो जादों आरो बिनि अनगाथ आंबो गुबुन माजों जायो मिथिला ओरैनो अनला गोजाबो जायो जोंनियावथ'
औ औ बे आरो मुलाखौ फोरानना दोननानै
औ
बेखौबो होनानै जायो आरो।
औ औ।
बेथ अनलाबो बांसिन दाउजों जाजानाय थानो गाससिबो
औ औ दाउ आरो मेवाइजों नङा होनोमबा?
औ औ दाथ आरो बोथोरा बेनो मेवाइजों दाउजों अनला जानाय
औ दा जोंनियावथ' बर'नि आरो माबाबो ओ मा होनो एम्फौ लाथा नङा होनबा?
औ एम्फौजोंबो अनला जानाय थाङो औ औ औ।
नोंथाङा एम्फौ एम्फौ लाथाजों एम्फौ लाथाया आरो माजों माजों जा जाबावो ओ माजों जाबावो मिथियो नामा?
एम्फौखौथ जोङो मैथाजों जानाय थाङो मैथाजों अनलाजों जानाय थाङो एम्फौखौ जों ओरैनो गोजाबो एवनानै जानाय जायो। आरो आलुफोरजों बो जानाय जायो। सिंग्रि मैखि होननाय उम ओ मैगं मोनसे दङ ना बेजोंबो जानाय जायो
औ
बेबायदिनो आरो
औ दा नोंथाङा आंनि फ्राय माबाफोर मिथि लुबै दों नामा एसे
मिथिनो माने नोंथाङा नोंथाङा बेनि बे मैगंफोरनि बागै मादाव माबेखौ जानानै साबसिन मोनो माने अबेखौ मोजांसिन मोनो? औ बुंना होनो हागोन नामा
औ हागोन दा आंनियाथ' एसे नारजिखौ बारा जानो सुखुवा नङा होमबा गोख खा जेरै एसे जानो बानाय मोनो आरो ओमफाय आंनि जानो मोजां मोननाया अनलाजों मेवाइजोंखौनो बांसिन मोजां मोनो आङो ।
औ औ
बेनो अनलाजों मेवाइजों संबाथाय आरो जेबो नांला आरोआनो होनजायो आरो बिराद गोथाव मोनो आरो दाउजोंबो आङो गोथाव मोन ब आरो
अ नोंथांनिफ्राय आं मोनथियै बाथ्राफोरखौ गोबां मोनथिबाय होमबा समाबो जाबायमोन जोंना औ।
दे होमबा नों
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय औ